खोना दोंना नोंथा
खोनादों ना नोंथाङा दा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ आङो दोंसे बियाव ओ सावरायनो सानदों
औ औ दे नोंथां दे बुं।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ खाोथियाखौ बोरै हानाय जायो आरो मोननानै बोरै हानाय जायो।
औ औ
औ दा आङो ओम आयदानि सायाव रायज्लायनोसै। नोंथाङाबो जिखिनि हायो फोरमायना हो आंबो जिखिनि हायो बेखौ फोरमायना होगोन। ओ दा जोङो खाोथिखौ फोनो ओ फोनो थाखायथ' जोङो सिगाङावनो हायाव ओ जोङो जिखिनि नांगौ एबा जोंनो हायाव जेखिनि ओ माइखौ नांगौ जों सुना लाग्रोबाय आरोना सुना लानानै जोङो बिदिनो ओ नांगौ बायदिनो जोङो ला लानाय नाय जायो आरो सुना लानो
जेरै गुग्लाखौ माने माइग्लिंखौ दोनखा यना बिदिनो खायसुवाबा बि बायो औ
बिदिनो ओ थानाय मार मायलिखौ जों बांसिनानो गायो बि जायो माइया मोजाङै खोथिया मोजाङै जाथों होननानै जों गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोङो खोथिया खोथिया खौ खोथिया नङा थिसन बिदिनो जोङो माइखौ सु लानानै जोङो बस्थायाव सोनानै सोमनाय जायो खायफाया बिदिनो गावबा गावनि फुख्रियाव सोमना लानाय जायो खायफाया बिदिनो फख्रि गैयैफोरा आरो दंग'आव सोमना लानाय जायो आरो बि बिदिनो जोङो फोथोर बुस्थाव बांसिन आरोखौ सोमना दोनबा नाथाय बिनि फाथोबस्थायाव आरो थाबसिन दैया सेबसिनो आरोना
औ औ औ सोबसिनालायो औ
औ बिदिनो जोङो खोथियाखौ फोना ओ फोनो थाखाय जोङो माइखौ ओ सोमना दोनबाय सोमना दोननानै बिदिनो खायफाया हरसे दोनो खायफाया हरनै दोनो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बोखांनानै जोङो मोजां जायगायाव बिदिनो ओ माइखौ जोङो माइ गिसिखौ जोङो मोजाङै फेनलानानै दोननाय जायो आरो आरो बिदिनो जाहाथे बियो गाजा बेनायनि थाखायनो जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो खौ जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो थास'नि बिलाइजों अ खोमना दोननाय जायो आरोना गाजा बेरथों होननानै बिदिनो खायफाया साननै सानथाम सानब्रै बिदि बिदि दोनो आरो गाजा बेरनो थाखाय जोङो बिदिनो फोनो गाजा बेरनो थाखाय जोङो माइखौ ओ दोननाय जायो थाम हगैदि ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ जोंनि दुब्लिखौ एबा जोङो जोंनि रा माइखौ
औ एवनानै लानाय जायो आरो एसे माइ गायनाय माने खोथिया फोनायखौ आरो
औ औ खोथिया फोनो थाखाय जोङो बिदिनो फानसे जोङो ओ बिदिनो आलिफोरखौ दानस्रांना लाबाय दानसां दानस्रांनान मानानै जोङो एवबाय एवनानै जोङो खननै एवनाय जायो आरोना जाथ बियो मोजाङै खोथियाखौ मोजाङै फोनो हाथों होननानै जोङो
औ औ औ जाहाथे मो फुनाय टाइमावहाय खोथिाखौ जेब्ला फुनाय टाइमाव मोजां जाथों बिदि माबानानैहाय जोङो मोजाङै माबानाय जायो आरो
औ बिदिनो खायफाया खनसेल' एवनाय जायो बिदि खनसे एवनानै होनाया मोजां जायो आरोना हाग्रा बुंग्रा जाना थायो बिदिबा आरो खोथियाखौसो मोजां ज आरो ना हाग्राखौ फुनोना खोथिया फुनो बिदि जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो खननै एवना लानाय जायो आरो ना हाखौ ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो जोङो खोथियाखौ बिदिनो लाबोनानै सारनाय जायो। जाहाथे बियो मोजाङै जाथों बिनो मोजां जाथों होननानै जों बेखौ खारनाय मोजाङै खारै आरो। खोनायाव रोजा सोरबाया आरो गुबुं बिदि हिसाबै आरो गेसो बिदि होनाय जायो आरोना बे आरो गावबा गावनि साननायनि माबायावसो थायो।
औ औ औ
थायो खायफाया आरो बिदिनो मोजाङैनो सारनानै मोजाङै फोब्लानो मोजां जालाङो आरो जाया फुनो जेब्ला जोङो खोथिया फुयो बे समाव जोंहा जोबोद बिदिनो अ माइ गायनो सम मज ओ मोजां जायो माइ गायनाय समाव जों आरो जोबोद खुसि मिनिलायनाय जायो आरोना खायफाया लेवार बाजायो खायफाया आरो बिदिनो एम्फौ सुमु बिदिनो बाजालाबायो आरोना।
दुब्लियाव थानानै ज'मा जमा बेफोर बायदि ओम आबाद मावनायानो माने मोजां आरो माने खुसि आरो माने खुसियैनो आ औव औव औव
बिदिनो आरो जोंहा आरो बिदिनो गाजा खुरनाय समाव आरो जोंहा अ अ खनसे बिदिनो ओ बोसोराव खनसे बिदिनो लोगो मोननाय जायो आरो ना। खोथिया फुनाय समावबो जोंहा बिदिनो बोसोरावनो जि बाथ्रा ओंखारो बे मिनि खुसि
औव नंगौ
मिनि खुसि बिदिनो बाथ्रा रायलायनाय जायो आरो ना
औव औव मिनि खुसि माने फोरमायलायो आरो ना औव
खायफाया आरो बिदिनो खोथिया फुनानै सिंबो सानाय जायो।
औव औव औव औव औव औव मानो होनोब्ला जों बेखौ ओ बोसोर बोसोरावसो खनसेहाय जों बेफोरबाददि खोथिया बा माइ आबाद मावनायखौ ओम आबाद मावनाय जायो आरो मानो होनोबा बेलेखि मावो खननै बोसोराव खननै नाथाय जोंनि बेयावहाय माने
औव बेलेग जायगायाव बेलेग जायगायाव आरो खननै एसे गाहाम गोैलैनाय जायो जायनिखि आरोखि खनसेल' गायनाय जायो आरो ना
औव
जोंना आरो हायाबो बिदिनो दैनि थाखायबो जोंना जोबोद मोजां जायों आरो ना।
माने दैनि प्रब्लेमनि थाखायनो हाया आरो दैनि प्रब्लेमनि थाखायनो उम औव ओजों साहा साइटखिजा बांसिनानो आबाद खौ मावो आरो मानो होनोबा बोसोराव खेबनैहाय मावो।
खेबनैहाय औव खेबनैहाय गायनाय जायो बोसोराव
औव औव औव
जाहाथे बिसोरनो आरो दैया थाबाय थाखायो नालाय। दुब्लियाव बिसोर आरो खै खै गायनाय जायो आरो बेले बेले एखि आरो बोसोरा खनसे ल' अखा हाबा गायनो मोनबाय आरो खायफाया अखा हायाबा आरो गैलालाय गायनो । बिदि जायो आरोना बिदिनो जोंहा खोथियाखौ बिदिनो फोनाय जायो। आरो गायनायबो जायो जेरै जोंहा माइ गायनायावबो बिदिनो जोंहा जोबोद बुंनांगौ जायो आरोना बुंनानै जोङो गायनायसो जाखायो नालाय जोबोद बिदिनो सिं सायो आरो
खस्थ' मोनो आरो गोबावजों औ बिदिनो आरो बिद बिदिनो खानसेनि उनाव खानसे खानसेनि उनाव खानसे जों बेफोरबायदि उम आ जेनेबा खो दुब्लि फोथाराव थांनानै बेफोरबायदि खोथिया खुयोबा माइ गायोबाथाय माने मोजां जालाङो आरो ना।
औव औव बिदिनो बोसोराव खनसे नालाय गायनाया ओंखायनो बिनि थाखायनो खायफाया बिदिनो मावथाराबा बिदिनो सिंस सायो आरो खायफ आरो मावबाय थाग्राया आरो हायो आरो बिदिनो खोथिया फुनो गाय हायो आर
औ औ
ओं आरो जोंहा बिदिनो माइ गायनानै बिदिनो जोंहा ओ जोंहा इदिनो खोथियाखौ ओ हासारबो फोनाय जायो बिदिनो खोथिया खुनोसै मोजां हासारखौ सारनाय जायो बिफाया खनथाम खननै बिदि सारो आरो आरो जाहाथे बियो मोजाङै जाथों बा गोथां महर लाथों बिदि आरोना बिनि थाखायनो हासार सार आरो
औ औ औ
खोबो नायनांगौ जायो खाथियाव दै हाबा जोंहा जोबोर लेथ जायो बांद्राय दै सो बांद्रायबाबो मोजां जायो आरोना खोथियाया उ खोथियाया आरो बिदिनो दै बुरजा जाबा ओ आद्राय फैयो जोंनिया खोथियाव फुनायाव थ जोंहा आरो खस्थ' मोननाय जायो आरो
औ औ खस्थ' मोनो आरो औ औ
दान मोनो बुनाय बिदि आरो जाहाथे बेखौ जोंहा ओ खोथिया ओ सान्दि माने खोथिया जायगायाव जोङो जाय जेरै खोथिया फोनायाव जोङो बिदिनो दैखौ बाराद्राय हगारनााङाबो सुद्राय नाङाबो एबा जोङो बेखौबो गोरान खालामनाङा आरोना जों फुनो थाखाय जोंहा बिदिनो दै एसे सोना सोना लानानै फुनांगो आरो अब्लासो मोजां जायो जोंहा दैयाव बुनोबो बुयै बुयै दैयाव सोनाय बुंनोबो मोजां जायो आरो बिदिनो जोंहा माइ गायाखांनानै खायफाया हाग्रा रजनायनिबो नाथाय आरो ओ जोंहा बांसिन दानिया ओ माइ ओ इदिनो खोथिया एफा माइ गायनाय खांनानै बिदिनो ओ एम्फौ जाग्रा जाबायना दाना जोंनि बिदि खोथियायाव औ बिनि थाखायबो बांसिनानो सारनाय जायो
औ औ
जानो हायैनि जोंना बांद्राय दाना ओ मुलि सारनाय जायो आरो
औ औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय आरो दा जोङो बांसिनानो बिदिनो मुलि सारनाय जायो ओमफाय आरो जोङो बिदिनो आं
माने हाग्रा थैनायनि बेमफ्राय आरो जेरै माइ खिलिनायखौ जाहाथे जानो हायाथों होननानै बिदि सारनाय जायो आरो जों मुलिखौ
ओ मुलिखौ सारनाय जायो आरो जों बेयाव बेयावथ' आरो जोंआ सिफुं मैगंखौथ' मिथिगौ सिफुं मैगंआ जायाव रजायो मोजां नायनो
औ औ औ ज ज औ जानोबो गोथाव जायो माने बोसोराव खनसेल'स मोनजायोना बे मे मैगंखौहाय औ औ औ। मानो होनोबा बे मैगङाहाय बे मैगंआहाय बिदिनो माइ गेजेर गेजेर जेरै माइ गायखाना माइ गायखांनायनि उनावहाय माइआ जेरै सोमखोर सोमोर गो गोथां गोथां जायो अब्लान ओंखारो आरो।
औ अबाला इयो बेयो मैगङा ओंखारनाय जायो आरो। जानोबो गोथाव जायो आरोना आरो बिदिनो जोंहा उम
माइफोरा इदिनो गोमोन एबा गोमोन इदि जानो हमो जेब्ला जोङो माइआ बिदिनो गोमोन जानानै जोंङो हायो हानानै जोङो बिदिनो ओ हानानै जोङो बे जायगायावनो मोजाङैनो हाखांनानै
औ औ।
होनाय जायो जाहाथे जोङो बेखौ‌ ओ न'आव‌ लांनानै आरो खायफाया इदिनो दुब्लियाव मारा होनाय जायो आरो औ बे समावबो ओं बे ओखाय खायफाया न'आव लांनानै मारा होयो खायफाया आरो बिदिनो दुब्लि बारियाव मारा होनाय जायो आरो।
जेरै जोङो दा जुन जुलाइआवहाय माइखौ गायो जेरैहाय जों बिदिनो ओ अक्ट'बरफोराव जायो आ ओ अक्ट'बर नभेम्बर बियावहाय जोङो माइखौहाय हानो टाइम जाहैयो होमबा नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ औ।
जोंना माइ हानाय समाव आरो बिदि नारें बा इफोरबो जानौबो जानोबो गोथाव जायो आरोना। गरमाव आरो बांसिनानो इदि माय हानानै गरम मोना। ओंखायनो इयाव जानाय जायो खायफाया आरो इदिनो जोङो बेलेग बुहुद मानसिफोरा सिगां मोसौजोंसो मारा होयोमोन आरो। आरोना दाना जोङो इदिनो मेचिन मोनो। मोनबाय इदि मेसि नो‌ जोङो मारा होनो हायो मेसि बिदिनो जोङो इदिनो मेचिनजों आरो दाना थाबबो जायो नालाय बांसिन जानो मेचिन बाहायो आरो सिगांथ' नङाबा जोङो मोसौजोंनो मारा होयोमोन
ओं गोदो गोदायजों मोसौजोंनो आरो आथिंजोंनो जोङो बिदि गाग्लियै गाग्लि फाय जोङो मारा होयोमोन आरो।
बिदि मारा होनो मोनबोबाय आरो ना गोदोनि समाव आरो बेलेग जायोमोन दानि समाव समाव आरो बेलेग दानि समाव आरो मेसिनजोंनो जाजोबो सोलिबोयो आरोना।
औ औ नोंथां औ।
दानि जुगाव मिसिननानोसै आरो। आरो जोङो होननो थाङोब्ला जोंहा ओ माइखौ हाखांनानै बिदिनो मारा सारा होनानै जों ना बिदिनो खायफाया ओ माइ मारा खांनानै मोनसे फुजा जाया होमबा ओंखाम गोरलै